हेलौ
हेलौ औ
अ' हेलौ नोंथां खोनादों?
औ नोंथां खोनादों।
अ' होमबा दा नोंथांजों बैसाग बैसाग सोमोन्दै एसे सावरायनोसै।
औ सावरायजायो नोंथां।
उम जोंनाथ' बैसागु होनोब्ला बैसागुआ मोनसे जेबोर देर रंजाथाइ फोरबो बिदिनो बयबो रंजायो मोसायो औ
औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
बिदिनो बैसागुआ जाहैबाय मोनसे हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ' बिदिनो जोंना बैसागुखौथ' सिगां गोदो गोदाय दानसेयालागै खुङोमोन होननानै खो मिथिनाय जायो
औ
नाथाय आथिखालावहाय जों बैसागुखौ ओ सानस्नि हालासैल' खुंनाय जायो
औ
बे बिमादाव जों मोसौ बैसागु बिदिनो दाउ अमा फोरनिबो
औ
ओ होनबा जोंहाथ' मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुखौ ओ जोबनाय सानखालि
औ
लि जोबनाय सानखालि फालिनाय जायो नङा होमबा
औ नोंथां
बिदिनो सैथ' दान जोबनाय सानखालि नि सिगाङावनो बयबो बयहाबो बिदिनो लाव फान्थाव
मोजां खोनायासै नोंथां नोंनि माथोखौ
अ' बिदिनो खोनादोंना नोंथां
औ एसे थाबथा थाबथा खोनादों नोंथां मोजां जायासै खोनानाया
बिदिनो सैथ' दाननि जोबनाय सानखालि
औ
मोसौ बैसागोखौ खुङो
औ
बै सानखालि बयहाबो फुङावनो सिखारनानै
औ
बिदिनो मोसौ थुखैनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो जै बिदिनो सानसे सिगां खालि बुथुमनानै दोननाय लाव फान्थाव दिग्लि बिलाइ बायदिफोरजों माला बानायनाय जायो माला बानायनानै लानाय जायो
औ
बे मालाफोरखौ बानायखांनायनि उनावहाय बिदिनो ओ दो दोख्लाफोरनि हांगारफोरखौ हुख'नानै लानानै बेजों थाव गुबै लगायनानै मोसौफोरनि मोदोमावहाय ओ औवा हासुंजों फाख्रा सिख्रा दागो फोनजोबनाय जायो।
औ।
बेबायदिनो मोसौफोरनो दागो होखांनायनि उनावहाय ओ मोसौ बि गोमाया मोसौफोरखौ माफा माफा खुलुमनानै गलिनिफ्राय दंग' बा फुख्रि बा दैमाफोरावहाय थुखैनो लाङो।
औ।
नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां
बिदिनो ओमफ्राय थुखैनो लांनाय समावहाय जा उम लाव फानन्थाव हानानै लानाय बेफोर आरो दिग्लि बि बिफांजों बुज्राव बुज्राव मोसौफोरखौ बिदिनो ओमफ्राय लाव जा फान्थाव जा बिदिनो बोसोर बोसोर एरबाय था बिदि मेथाइ खननाय- आरो ना।
औ नोंथां।
ओ बेनि उनावहाय मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो।
ओ।
नै मोसौफोरखौ ओ दिरुंबा दिरुं होआलासिनो हगारनानै होनाय जायो। गासिखौबो बेनिफ्राय बिदिनो मोसौखौ मानो थुखैयो होननानै बुङोब्ला मोसौखौ जाहाथे बेराम आजार बायदिसिना जाया बेफोरखौ मोसौफोरखौ जोबथि सानखालि थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
अ बिदिनो होमबा नोंथाङा अ' मानसि बैसागुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ।
बर'फोरनि थाखाय बैसागुआ रंजानायनि देरसिन फोरबो
औ नंगौ।
औ। मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो बर'फोरा बैसागुखौ फालिबोदों। आरो दासिम सिमबो फालिगासिनो दङ।
औ नंगौ।
बैसागुनि गिबि सानखालिनिफ्रायनो बे बैसागुखौ फालिनाय जायो। बैसागु फैबा नाथाय बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयनिबो गोसोआ माने रंजाखाङो।
औ नंगौ।
औ बैसागुनि गिबि सानखालि न'खरनि गाहाय आइजो बा बिमाया फुङावनो सिखारनानै दुगैनानै ओ बाथौआव आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ
बेबायदियैनो फुङावनो सिखारनानै गथ'फोराबो दुगैयै लोबै ओ
बिदिनो
दखनाफोर गाननानै बिमाफोर बिमा बिफा बा गावनि ओमफ्राय देरसिनफोरखौ खुलुमो बोर लायो
औ नंगौ
ओं बेनिफ्राय बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना ला लानानै बिनि न' बैनि न' बैसागु मागि हैैयो। बैसागुआव बर'फोरा बर' आइजोफोरा दख'ना बिदन ब्लाउस गोजा
आर'नाइ फालि आरो हौवाफोरा गामसाा गामसा बायदि गाननानै रंजानायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ।
जौस्रां एबा फांसन हिसाबै खुंनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
बियाव बायदिसिना रोखोमनि बिदिनो मोसानाय गेलेनाय मेथाइ खननाय
बेफोरखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ।
जोंनाथ' बिदिनो
औ
दा नोंथाङा बुंनाय बुंनाय बदिनो जोंना मानसि बैसागुखौहाय
औ
साग दाननि से खालनिफ्राय बयबो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदिर फोराबो उन्दैफोरनो ओम बोर सारस्रियो बेबायदिनो। सोरबा बिदिनो गथ'फ्रा गथ' आरो गेदेरफ्रा गेदेर सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरा एक्सट्रा बिदिनो बै ज' ज' जालायनानै खाम सिफुं सेरजा जथा दामग्रा दामनानै मेथाइ खनै खनै बयनिबो न'खर न'खर बा गामिफोराव थांनानै बैसागुखौ मागि हैैनाय जायो नङा होमबा नोंथां बिदिनो आथिखालाव जोङो बैसागु बैसागु मोसानायावहाय डिजे बक्स बायदिफोरजोंबो मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो
औ।
बिदिनो फोरावबो दि जे बक्स बायदिफोर दानानै मो -नुनो मोननाय जायो नामा नोंथां एसे-
जोंनियावथ' बेबायदि मोसानाय जाया नोंथां।
उम
औ नोंथांमोननिथिं मोसायो नामा?
जोंनियावबो बिदिनो सोरबा -खायसेफ्रा- दिजे बक्सजोंबो मोसानायखौबो नुनो मोनो आरो खायसेफ्रा बिदिनो दामग्रा देग्रा जेरैहाय खाम सिफुं सेरजा जथा थरखा बायदि जाबस्रिंफोरखौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो
औ। बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ?
औ दे नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय। नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय।
दे होमबा जों रायज्लायनायखौ फोजोबनोसै।
औ दे नोंथां।